गोजोन फुंबिलियाव नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकनो जाहैबाय दावमा-दाउसाफोर। दावमा-दाउसाफोरानो मोनसे मिथिंगाखौबो समायसार होनायनि मोनसे ओ नुथाय जेरै दावमा-दाउसा- फोरा अख्रां सायाव बिरदिं बायोबोला जों गोबां समायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दाावमा दाउसाफोरा गोबां बिदि गाबनि थायो जेरै गोसोम गोमो। बे बायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गाबनि थायो। जेरै आरो बिथांमोननि दावमा दाावसाफोरनि गाबनायाबो गुबुन गुबुन जायो। आरो दावमा दाउसाफोरनि हारियाबो गुबुन गुबुन जायो। जायनि जाहोनाव जोङो मिथिंगाखौ आरोबाव समायसारनाय जोङो दाउनि गेजेरजों जों नुनो मोनबावो। आरो दावमा-दाउसाफोरा बि बुहुमाव गैयामोनब्ला जोङो ओ बिदि मोजां आबादफोरखौबो जोङो मोननो हानाय नङामोन। जायनि जाहोनाव एम्फौफोरा ओ बिदि आबादफोरखौ जागौमोन आरो। आबादफोरखौ जोङो नांगौ बादियै जों मोननो हानाय नङामोन। नाथाय दावमा दाउसाफोर थानायनि जाहोनाव जोङो मोजां आबादखौ जोङो मोननो हायो जेरै एम्फौफोरा बिदि आबादफोराव थायोबोला दावमा दाउसाफोरा एम्फौफोरखौ जानानै फोजोबो आरो जोङो मोजां आबादखौ जोङो मोननो हायो दावमा दाउसाफोरा बे बुहुमाव गैया मोनब्ला बे मिथिंगाफोराव गैया मोनब्ला जोङो समायनायबो जोङो मिथिंगाफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन एबा नुथायखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन आरो बिदि मोजां आबादफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन दावमा दाउसाफोरनि गाबनाय दावमा दाउसाफोरनि मेथाइ खननायजों जोङो मिथिंगाखौ समायसारनायबो नुयो आरो मिथिंगानि सोदोबखौबो जों मोजां खोनायो दावउमा दाउसाफोरा जेब्ला अख्रां सायाव बिरथिं बायो अब्ला गोबां बिदि जोंनि गोसोआबो दावमा दाउसाफोर बायदि बिरफा लांनो एबा बिथांमोन जों बिदि मेथाइ खनफानो जों गोसो जायो। ओ दावमा दाउसाफोरा गुबुन गुबुन हारि हारिनि थायो आरो बिथांमोननि मेथाइ खननाय एबा राव एबा सोदोबफोराबो दाउ लायै दाउ गुबुन गु गुबुन जायो बिथांमोननि गाबनाय बिथांमोननि रायज्लायनाय बेफोरबो गुबुन गुबुन जायो। जेरै दावमा दाउसाफोरनि फि रावबो जेरै थायो बाथ' आरो दाउ मैना बिथां बिथांमोन आरो जेरै दाउस्रिफोर बेफोरखौ जोङो न'फोराव फिसिनाय जायो बेफोरो मानसिनि गासै रावफोरखौ बिसोर दाउ दावमा दाउसाफोरा रोङो जेरै बाथ'आबो नि मानसिनि रावफोरखौ सोलोंनो हायो आरो दाउस्रि दाउ मैना बेफोरो जोंनि रावफोरखौ सोलोंनानै बिसोरबो मानसि बादि रायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दाउफोरा न'आवबो फिसिजानाय दाउफोर दङ। आरो बिदि मिथिंगायाव थानाय दाउफोर दङ न'आव थानाय दाउफोर आरो मिथिंगेन मिथिंगायाव थानाय दाावसिन दाउलाफोरा एसे आलादा जायो मानोना न'आव थानाय न'आव फिसिजानाय दावमा दाउसाफोरा बिदिनो बिथां दाावफोरा गाबनायनि रावफोराबो गुबुन जायो आरो। न'आव फिसिजानाय दाावमा दाउसाफोरा बेफोरबायदि मिथिंगानि दाउफोर बिरथिंलाबायनायफोरबायायदि बिरथिंलाबायनो हाया बेफोर दाउफोरा न'आवनो थानानै थाबायथिङो आरो आदारफोरखौ नागिरनानै एबा एरनानै जायो आरो दाउमा दाउसाफोरा बिदि मिथिंगायाव बिरबायबायनाय दाउफोरा ओ बिदिनो गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बिरलांनानै गावसोरनि आदारफोरखौ बुथुमनो हायो आरो बिदिनो बिबारफोरनि बिदैफोरखौबो सोबथिंलाबायनो हायो जेरै आरो दाउफोरनि गेजेरावबो जेरै ना जाग्राफोरबो दङ बिदिनो गेदेर दैमा दैसाफोरावब्लाबो सानस्रिनानै एबा फुख्रिफोराव हाबनानै बिसोरो गावनि जानांगौ आदारखौ बिसोरो बुथुमनानै जानो हायो जेरै बुंनो थाङोब्ला हांसो सिलारिफोर आरो दाावब'फोर बेफोरो दैयाव हाबनानै गावसोरनि आदारखौ बुथुमनो हायो जेरै दैयाव हाबनानै खांख्राइफोर आरो नाफोर बेफोरबायदि गासै दैनि जिबफोरखौ दैयाव हाबनानै बिथांमोन बिसफोरो बेफोर जुनारफोरा दाउमा दाउसाफोरा गावसोरनि आगारखौ बुथुमनानै जानो हायो नाथाय न'आव फिसिजानाय दाावमा दाउसाफोरा बेफोरखौ जानो हाया बेफोरबायदि दैफोराव हाबनानै जानो हाया मानोना बेफोरो बेफोर न'आव फिसिजानाय दाउफोरा एसे बेले आलदा जायो बिनिखायनो बिसोरो बिरथिंलाबायनोबो हाया आरो बिसोरो गोजान गोजान जायगायाव बिदि थिंनानै गावनि आदारखौ बुथुमनो हाया बेफोर दाावमा दाउसाफोरनि बागै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ दावमा दाउसाफोरा गोबां गोबां रोखोमनि थायो बेबायदिनो नोंथाङानो गासैखौबो बेबायदि बुंबाय होनोमब्लाबो बुंफनि जों दाावबा दाउसा होनोब्ला जों गासैबो मिथियो दाउ बिबदिनो
बेबायदि दंफांफोराव बेबायदिनो बासा बोनानै थायो बिथांमोनहा फिसाफोर बेबायदिनो सोलोंफैयो दाउमा दाउसाफोरा बेबायदिनो बिरनो हायो फिसाफोरनो बेबायदिनो गोजान गोजान गोजानाव बिदिनो आदारफोर नागिरनानै गावनि फिसाफोरखौ फेथायेरनो थाखाय बिबायदिनो आदारफोर नागिरनानै होफैयो गोजान गोजान बे जायगाफोराव नागिरहनानै गावनि फिसानि उदैनि थाखाय बिदिथार बे बिदि नागिरनानै होफैयो आरो गोबां बिदिनो दाउफोरा माखासे फिथाइफोरखौ जायो बेबायदिनो सफारि सफारिफोरखौ बिदिनो बाद ज ज आरो बेफोर जागोन ै बिथांमोना बिबायदिनो रकर्ड मोननायफोरखौ बिबायदिनो गारना गालाङो माखासेखौ बेनो बेबायदिनो बिफांफोर बेबायदिनो रज'नानै बिदि बिफां देरो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बिसोरो बेफोर बिफांफोरावबो बिदिनो बासा लानानै थायो। जों गासैबो बे बायदिनो मिथिखागौ दावमा-दाउसा होनोब्ला बे बायदिनो
गेदेर फिसा गासैबोबायदिनो जिउ गोनां बिदि बिरनो हाग्रा दाउफोरा बेबायदि गोग्लैयो गोबां माखासे दाउफोरा बेबायदि गेदेर जार थायो आरो माखासे दंफोर बे बायदिनो फिसा थायो। जेरै- जोंनि मानसिखौ बे बायदिनो दाउखौफोरा एसेब्लाबो बे बायदिनो गेदेर जायो आरो बिदिनो
दाउ दाउस्रिफोरा एसेबाबो फिसा जायो। बे दाउ दाउमिन दाउ दाउसाफोरा बे बायदिनो बिदि बोदोर खालामनो हायो। बिथांमोना फुंनि बे बायदि सिखारनाय लोगो लोगो एबा सोरोंनाय लोगो लोगो बिथांमोना सिखारनानै बिदिनो मेथाइ फोर खनो मेथाइफोर खननानै बेबायदि सुबुं माहारिखौ बेबायदि उन्दुनायखौ बे बायदि फोजायो। आरो जोंनि गोसोआ बिथांमोननि बे बायदि गेरखायनायफोरखौ बिदिनो मेथाइ खननायफोरखौ जों खोनायोब्ला जोंनि गोसोफोरा जोबोर गोजोनो।
ओ दाउमा-दाउसा फोरा दोनै जोंनो मानसिनो बेफोरबायदि गोबां बिदि सहायखो होबोगासिनो। जेरै- जोंनियाव दावमा-दाउसाफोरा थायामोन बोला दोनै जोङो बिदि मोजां आबादफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन गासै बिदि जि खुनु आबादखौनो मावा मानो जोङो मोजां मोननो हानाय नङामोन। मानोना जि खुनु आबाद मावनायावनो बेफोर एम्फौफोरा ओ जोंनि गासै आबादावनो थायो। आरो ए दाउफोर गैयामोनब्ला बेफोर एम्फौफोरा गासै जोंनि आबादखौनो जानानै नस्थ' खालामगौमोन। आरो जों मोजां आबादखौ मोननो हानाय नङामोन। जोंहा मानसिनि थाखै बेफोरो खहा जागौमोन। नाथाय दिनै दाावमा-दाउसाफोरा थानायखायसो दिनै जोङो मोजां आदारखौबो मोननो हायो। मोजां गासै जिखुनु आबादखौनो मावा मानो जोङो मोननो हायो। मानोना बेफोर दाउफोरा एम्फौखौ जानानै फोजोबो। आरो एम्फौफोरा जायनि जाहोनाव गोबां बिदि बारायनो थाखाय हाया। जायनि जाहोनाव दाउफोरा बेफोरखौ जानानै फोजोबो आरो जोङो नायनो थाङोब्ला दाउफोरा गोबां बिदि दंफांफोर आरो बिदि गइ दंफां बिदिनो बिफां-लाइफां एबा गोबां बिदि खना खनला जागाफोरावबो बिफोर बेफोरनि ओ गावसोरनि बिदैखौ गफायनो थाखाय बिदै दैैनो थाखाय बिसोरो बासाखौ लानायखौ जों नुनो मोनो। आरो दावमा-दाउसाफोरा बिदि बास सालनो थाखाय गोबां जायगानिफ्राय एबा गोबां गुबुन गुबुननिफ्राय बेफोरबायदि बेजेलु बेजेला जायजेंफोर बिदिनो दंफां लाइफां बिफांनि गोरान बिलाइफोरखौ रोगानानै गावसोरनि बिदैखौ गफायहो थाखाय, बिदैखौ दैनो थाखाय बिसोरो बिसोरो जायजें-जुयजेंफोरखौ बिलाइ गोरानफोरनि बिलाइफोरखौ रोगानानै गावसोरनि भासाखौ बानायो। जायनि जाहोनाव जायनि जाहोनाव बिसोरो गावनि भासाखौ खौ गफायनो थाखाय मोजां सुबिदाखौ मोनो अब्ला जोंहा दिनै समाज जोंहा गोबां जानानै फैबाय बिनिखायनो जोङो दिनैनि रायलायनायनि टपिकखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै
औ जोंहा गोबां सम जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनै टपिकखौ एसेयावनो दोनदबाय
औ दे